जागोनना नोंथां
औ, खोनादों नोंथां।
औ, सिगाङावनो खुलुमग्रोबाय ओ आरो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम ओम जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ - औ नोंथा आंबो नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ, दा जोङो ओ नोंथाङा सोलाबोब्ला सम दंबा आङो नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन। हागोन ना नोंथां?
औ -औ हागोन नोंथां फोरमायदो
औ। ओ जोंना दाउ, अमा, हांसो बेफोरखौ बोरै फियो बेफोरनि बागै खोनादोंना नोंथां?
औ - औ खोनादों।
औ जोङो ओ अमाखौ फियो होनोब्ला जोङो बोरै फियो बेनि बागै आङो एसे फंनैसो ओ नोंथांनो फोरमायनोसै। जोङो - जोङो सिगाङावनो जों अमा फिसाफोरखौ ओ गलाफोराव एबा ओ न'खराव थांनानै बायहैना लाबोनानै फिसाखौ जोङो न'आव खाना दोननानै ओ बेखौ जोङो ओ बेखौ जोङो न' फिसा लुनानै जों बेखौ दोननाय जायो।
औ।
बिनि उनाव जोङो ओ बेराबो दुमनानै होनाय जायो आरो जिं जिंङाव। जाहाथे औ अबावबा थांनानै हाफोरखौ खु ओ खुरैया बिदिनो लेथ्रा खालामहैया बिनि थाखाय जोङो न'बो बानायना दोननाय जायो।
औ।
बि- बिनि उनाव जोङो आदार होयो आरो गुन्दै ओ- ओ माइखो सहैबादि जों गुन्दै मोनो। बेखौ जोङो गुन्दैखौ होयो आरो अमानो। जानो थाखाय। आरो बिनि उनाव जोङो बायदिसिना ओ सापरबो होनाय जायो आरो अमाखो फुंनो थाखाय।
औ नंगौ।
बिनि बिनि उनाव थास' ओ थास' बायदिसिना मैदुफुल बिदिनो खांख्रिकला पथल बेफोरबायदिफोरखौ जोङो रुनानै जाहोनाय जायो आरो।
औ नोंगौ।
बिनि बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ बिदि खालामखानानै ओ बि बिदि आबाद खालामनाय जायो आरो अमाखौ बिनि उनाव जोङो फिसा जाबा बेखौ जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो आरो।
औ।
फिसाफोरखौ फाननानै
औ औ।
बेनि बिदिनो आरो जोङो अमाखौ ओ बिदिनो जोङो अमाखौ जोथोन लानांगौ बेनि उनाव जोङो दाउखौ बोरै फियो होनोब्ला जोङो दाउखौबो बेफोरबायदिनो जोङो ओ फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम बोरै बोरै ओ जोथोन लानांगौ बेखौ आंङो फोरमायनोसै एसे।
औ नोंथां।
औ गिबियावनो जोङो दाउखौ गिबि गिबियावनो जोङो दाउखौ ओ फिसाखौ जोङो बायना लाबोनानै बेखौ जोङो ओ एसे ओ दय द' आं होनलांनाय बायदि दहायनि ओ बेरा दुमनानै होनांगो होननाय बायदिनो जोङो बेखौ बेरा दुमनानै जों बेखौबो दोननाय जायो।
औ नोंथां।
आरो न' न' मोनसे फिसा लुनानै बेखौबो जोङो दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ आदार जेरै माइरं बिदिनो ओंखाम ओंखाम खालाय जों बेफोरखौ ओ होनानै जों बेखौ फेदेरो आरो
औ।
बि बिनि उनाव जोंहा बेखौ ओ फिसा जाबा ओ बिदै दैनो थाखाय जों बेखौ ओ औवा ज जों हेबनाय बिदिनो मोनसे जायगा खालामनांगौ आरो हाग्रा होनानै बेयावनो बिसोरो बिदै दैयो बिदिनो बिदै दैखांबा जोङो ओ बिनो आदार मोजां मोजां होयो आरो। बिनि उनाव बियो
नोंथां नोंथांनि बे नोंथांनि साइडआव जोबोद दावराव खोनादों नोंथां‌।
औ दा दाबो खोनादो नामा नोंथां?
नोंथाङा अननानै एसे गोजानाव थांनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
औ।
ओ दानि ओनाय बादि आङो दाउखौ ओ बिदिनो खाथाख' बानायनानै जोङो ओनानै बेखौ बिदै दैहोनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ बिखौ ओ ओ जोङो जोथोन लानांगौ बिनि उनाव जोङो फिसा जाबा बेखौ जोङो ओ आरामनो जोङो बेखौ उम ओ बिदिनो जि फोरबो होनानै दोननाय जायो आरो उन्दुनो थाखाय। बिनि उनाव जोङो फिसाया एसे गोदोर जाबा जों बेखौ फाननानै रांबो आरजिनो हायो आरो।
औ
बिनि उनाव जोङो ओ बिखौ रां आरजिनानै कामायनानै जों बिदिनो ओ रायजोबो जानो हायो आरो।
उम
आरो आरो ओ बोरमा बोरमाफोरखौबो बोरै फियो होनोब्ला जोङो बोरमाखौ ओ सिगाङावनो बिदिनो फिसा बायनानै जोङो बेखौ दिरुं खानानै बिदिनो ओ गलि न' बानायनानै जों बेखौबो दोननाय ज जायो बिनि उनाव जोङो बिखौ गांसो गोनां जायगायाव ओ खायैनाय जायो आरो दुब्लिफोराव बारिफोराव एखमब्ला जोङो बिदिनो दंफांफोरनि बिलाइ फोरखौबो हाननानै होनाय जायो आरो।
औ औ।
बिदिनो जोथोन लाबाय थानांगो आरो ओ बिदिनो जोङो ओ बोरम बोरमा इदिनो ओ फुंनो थाखाय जोङो बिजिबो होनाय जायो आरो
औ नोंगौ।
ओ फुंनायनि थाखाय ओ आं आंनि मिथि आंनि मिथिनाया बेखिनियानो नोंथां नोंथाङाबो एसे मिथि योबा बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
फिसिनायनि बागै औ।
औ जों दा अमा अमाखौ बोरै फिसियोबाथाय जोंहा गासिबाबबो दानि जुगाव न'खर न'खर मासेबाबो अमा लाखायो।
औ।
माने थाखायो अमाया दानि जुगाव।
औ।
बे अम अमाया जोंना न'खर सालायनायावबो जोबा गोबां हेफाजाब होयो आरो नोंथां।
औ।
अमा बिसिनाया।
औ औ।
जेब्ला जों अमाखौ फियो अब्ला जोङो हाथाय एबा बाजारनिफ्राय नङाबा सोरनि सोरनावबा थानाय फिसा। बेफोरखौ जोङो बायनानै लाबोनानै न'आव फिफैनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बेनि उनाव जोङो बेनि थाखाय जोङो बेनो आदारनि थाखाय जोङो फास्स' थास' आरो गुन्दै नों दानि होनलांनाय बायदि माइ माइ सबााजों मोनो बे गुन्दैखौ आरो खायसे खायसे हासार एबा दाना बेफोरबायदि होनाय जायो आरो।
औ।
खायसे खायसे आरो अमानि‌ गोबां गोबां अमा लायो आरो नोंथां। माने बेनि फार्म बानायो आरो अमाखौ।
औ नंगौ।
बिदि खालामनानै जोङो बिदि फार्म बानायबाथाय जोंहा न'खौ एसे अमानि अमाया बेसेबां दं एसेबांनि जोङो न'खौ लुनांगोन आरो बे लुना थां उनाव जों बेखौ गाहायनि बेसोर थाग्रा जायगाखौ जोङो अन्थाइ, सिमेन्ट बा सिमेन्ट एबा बाला बेफोरजों जोङ प्लास्टार खालामना लानांगोन। जाहाथे जोंना बेस थानाय जायगाया जोंना लेथ्रा जाया माने हा। हाखौथ' अमाया जोबोर लेथ्रा हखायोनाा बेनि थाखायनो जों बदि फार्म बानायना दोननाय जायो आरो जाहाथे लेफ्रा जायनि थाखाय अमायाबो मोजाङै थायो बिदिबा।
औ।
अमाखौथ' दानि जुगाव जोङो नुनो मोनो बांसिन न'खर न'खर लाखायो होननानै।
औ।
थिग बेगबायदिनो जोंना दाउफोरखौबो जोंना न'खर न'खर बिदिनो दाउ फिसिनाय थाखायो आरो।
औ।
अमा दाउ बेफोरो दानि जुगाव न'खर न'खर मा थाखायो दानि जुगाव।
औ।
दाउखौबो बिदिनो जोंना बिदि दाउ फिसिनो थाखाय जोङो बाजार एबा दखाननिफ्राय गलानिफ्राय जोङो दाउ फिसा गोरलै गोरलैखौ लाबोनानै बेखौ जोङो फिफिनाय जायो।
औ।
बेखौ जोङो जोथोन लानो थाखाय जों बिसोरनो दाउ दाउ दोनग्रा न' बानायना दोननाय जायो आरो नोंथां
नंगौ
आरो बेनो जोंङो सोरगिदिं बेरा दुन्थेजोबनानै दोननाय जायो बेरा होनाय जायो आरो नोंथां
औ
जाहाथे बे दाउफोरखौ जिब जुनार एबा बेफोरो जालाङा
औ।
बेनि थाखाय जोंङो बेखौ दाउखौ थबदेरथो होननानै जोंङो बेनो दानाफोरबो होनाय जायो।
औ
दाना होबा दाउ अमा बिसोरो थबनो देरो
औ
बेनि उनाव जों आरो बेनो न'नि न'नि माइरं बेफोरखौबो होनाय जायो आरो न'आव फिसिनायफोरा
दाउ फार्म अमा फार्म बानायनायफोरा जोंनियाव बांसिनानो दानाखौ होनाय नुनो मोनो
औ
दाउ अमा लाबाथाय जोंना गोबां मुलाम्फा आरो न'खर सालायलांनोबो हायो दाउ अमा फिसिनायजोंनो
औ नंगौ
बेबायदिनो नोंथाङा आंथ' बारा मिथिला आं जा एसे मिथिगौ नोंथां दाउ आरो अमा फिसिनायनि बागै खोन्थाबाय नोंथांनिफ्राय नोंथांङा एसे सम खोन्थाबावनो हागोन नामा
औ आागोन नोंथां जोंहाथ' नोंथां होननाय बायदि जोंङो फार्मबो खालामनानै ओ फिसाय जायो अमा
औ
दाउ बेफोरखौ जोंङो बेफोरखौ फिसिनो थाखाय जों माबायदि जोथोन लानांगौ होनोब्ला जोङो सिगांङावनो जोंङो न' बानायग्रोनांगोन
औ
गोदोर एसे गिदोर बानायग्रोनांगोन आरो आरो बिनि उनाव जोंङो बेखौ नों होनलांनाय बायदि बिदिनो सिमेन्टजों प्लास्टार ओ होनांगोन आरो प्लास्टार खालामनांगोन आरो बिनि उनाव जों जाहाथे ओ लेथ्रा जाया जायगाया खिफोरजों बिनि थाखाय जों बेखौ दैजों सुस्रांबानो खारनाय बायदि जों बेखौ बानायनाय जायो आरो
औ नंगौ
बिनि उनाव बेराबो दुमना होनाय जायो आरो जिं जिं जाहाथे बेलेगाव थांनो हायि बादि
औ नंगौ नोंथां
औ जोंहथ' दा टाइमाबो जाबाय नोंथां ओ नोंथांजों रायज्य नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै मिथियैखौबो मिथिनो मोननानै ओ बिदि दाउ अमा फिनायनि बागै गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथाङा आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम आं मोनथियैखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय।
औ दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै।
औ औ।